औ माबोरै दङ
आङो दासान्दिथ' मोजाङैनो दंथ'यो साननैसो सिगांसो औ अखा अखानि थाखाय एसे बायजोआवबो ओंखारबाय थानाय जादोंमोन नालाय खामानिनि थाखायनो गगा मोननानै दङमोन दा आङो गाहामैनो दंफिनो
औ आं नों मोनसे आयदा खौ लानोसो नोंथांजों सावरायनो होननानै फन हरदोंमोन
औ दे नोंथां बुं
बे जाहैबाय जोंनि बर'नि दोरोङारि गाननाय जोमनाय आथिखालनि आरो गोदोनि मुगायाव माबायदि फाराग दङ आरो गोदोनिफ्रायनो बे जोंनि गाननाय जोमनाया
दोरोङारि गानग्रा जोमग्राया माबोरै ओ सोलायबोनो हमदों बिनि सायावसो एसे सावरायलायनो होननानै आंङो नोंथांनो फन खालामदोंमोन
नोंथांङा मोजां आयदाखौनो लानानै सावरायनो थाखाय फन खालामदों आं जोबोद मोजां मोनदों दा नोंथांनिफ्रायनो आंङो बेनि बारै खोनासंगोलनो लुुबैयो
बिदिब्ला आङो एसे जोंनि बर' हारिनि गानग्रा जोमग्रा दख'ना साद्रि बा जि जोमखौ माबोरै गोदो समाव माबायदि दिहुननाय जायो आरो आथिखालाव माबायदि दिहुननाय जायो बिनि सायाव एसे फोरमायनोसै नङा होमबा
औ दे
जोंनि जोंङो गोदोनिफ्रायनो जोंङो खुगा खुगा आबै आबौनि फ्राय जोंङो खोनाबोदों नङा होमबा जोंनि बिमाफोरनिफ्रायबो खोनाबोदों माने जों मेगनजों नुवाखैबाबो बिजाबफ्राव लिरनाय दङ गोदोनिफ्रायनो बर' आइजोफोरा गावनि जा गानग्रा जोमग्रा बा न'खरनि नांगौ जानाय जि जोमफोरखौ आखाइजोंनो दिहुननाय बा दानानै दिहुनदों होननानै जों गोबां समावनो मिथिबोदों आरो बिजाबफ्रावबो नुनो मोनदों जेरैहाय इन्दि फिथोबनिफ्राय खुन्दुं दिहुननानै खुन्दुं लुनानै इन्दि लुनानै बेखौनो गुबुन गुबुन रोखोमनि गाब होनानै बे खुन्दुंनिफ्राय जि बानायनानै बे जियाव गोबां रोखोमनि आगरफोर जेरै फारौ मेगन दिंखिया आगर खासि हाथाइ बायदि बायदि मिथिंगायाव नुनाय दाउसिन दाउलाफोरखौ एरखांबोनानै बेहायनो समायना गाबहोदों आरो जिफोरखौ गुबुन गुबुन गाबनि गोमो गोथां बायदि बायदि गाबनि खालामनो थाखाय मिथिंगायाव मोननाय बिफांनि बिलाइफोरखौ रुनानै बेखौनो मानो होनो बे रुनायनानैनो खुन्दुआव खालार होदों बा गाब गाहोदों होननानै जोंङो खोनाबोदों। दा बे समावथ' गोबां खमानो नुसै बेफोरबायदि खालामनायखौ नाथाय बै समाव जोंनि बर' आइजोफोरा ओ मावबोनायखौ जोंङो खोनायोब्ला बा ओ बिजाब फाव लिरनाय नुयोबा माने सोमोनांथाव बायदि बुंनांगोन मानो होनोबा गोदोनि समावथ' बिदि बिजाब फरायनाय बा फरायसालियाव थांनायनि खाबुआ गैयामोन नाथाय थेवब्लाबो गावनि गोसोनि सानखान्थिजोंनो बर' आइजोफोरा दानाय लुनायखौ जागायदोंमोन गोदोनिफ्रायनो। आरो बेबायदिनो फैयै फैयै फैनानै आरो साल खुन्था बुंङो जोंनिया जाय जि दाग्रा बर' आइजोफोरा गोदोनिफ्रायनो बाहायबोदों बेखौ साल खुन्थाजों गायनाय साल खुन्थायावनो दानाय जायोमोन। मानो होनोब्ला बै समाव जिफोरखौ हा दख'नाफोर गिदिरफोरखौ जुदि नांगौ जायोब्ला बा दाखांनो थाखाय सानथाम बा सानब्रै बेफोरबायदिनि गोनांथि जादों होननानै फोरमायदोंमोन नाथाय आथिखालाव गोबां सोलायनो हमबाय बे बाथ्राया सैथो मानो होनब्ला आथिखाल आथिखालाव जों खुन्दुंखौबो गाव गावनो दिहुनला। गुबुन मेसिनाव दिहुननाय बा गोनोखोआरि मुगाजों गोरोबनानै बेफोरखौ जोङो हाथाय बाजारनिफ्रायनो ओ खुन्दुं दिहुनग्रा मा होनो कल कारखानानिफ्रायनो जेन'बा बायनानै लानानै बा बेखौ दानाय जायो आजिखालि गोबां रोखोमनि पदमिनि खुन्दुं बायदि बायदि मा होनो खुन मास्राइस फाखुवा माइदि गोनां बायदि रोखोम रोखोमनि जिफोर दासै आथिखालाव आरो बेफोरखौ माखासे गोदोनि बायदि नंलिया। आथिखालाव दायो बेखौ फालांगिरि फालांगि खालामनायनि मा होनो राहाजों बा खाबुजों जोङो जिफोरखौ दानाय नुनो मोनसै आथिखालाव आरो बेहाय मेसिनफोर पावार लुमफोर बाहायनानै जिखौ दानाय जाबाय जेरैहाय सानसेयावनो गोबां थाजि दानो हायो होननानै मिथिनो मोनदों जोङो। बेबायदिनो गोबां रोखोमनि गोदान मुगाजों गोरोबनानै आगर एरनाय नुनो मोनसै जेरैहाय ब्रेन्डफोरबो होदों माखासे बिबार लफाय ओ बायदि बायदि जेन'बा मा होनो बेखौ? उम उम ब्रेन्डनि मुं होनानै औ सिजौ ब्रेन्ड बायदि बायदि मुं होनानै दख'ना दिहुननायखौ नुनो मोनसै मानो होनब्ला बिसोरो गासिबो फालांगिरियारि महरै दिहुननाय ओ जि जोम आरो मोनसे गेदेर फारागा बेनो गोदो बर' आइजोफोरा गावनो गाननो थाखाय बा न'खराव गोनां जानाय जि जोमफोरखौ दा दायोमोन फाननो थाखाय नङा नाथाय आथिखाल आथिखालाव फालांगि खालामनो थाखाय रां खामायनो थाखाय बेखौ खालामनाय जाबाय आरो हौवाफ्राबो हिनजावफोरबायदिनो जिखौ दानाय आइजोफोरबायदिनो जि दासै आथिखालाव
औ नंगौ नोंथाङा थारखौनो बुंदों आथिखालनि मुगायावथ' जिखौहाय बांसिनानो मेसिनाव लानायखौ नुनो मोनसै। नाथाय बेजों लोगोसेनो दासिमबो गोबां बिजों बेफोरबादि आइजोफोर दङ जाय गोदोनि मा होनो दोरोङारि लामाजोंनो दासिमबो। जि दानायखौहाय बजबनानै दंगासिनो बिथांमोननि जिफोराबो आथिखालाव बिथांमोननि दख'नाफोराबो आथिखालाव गोबां मानि मा होननांगौ बि बा मा होनो बेसेनबो आरो दिडिमान्डआव दङ होननानैबो मिथिनो मोनो। फिथायखौ खोनानानै गोजोननायबो मोनो बिथांमोननि खस्थ'नि फिथाइखौ बिथांमोना मोनगासिनो दा बेफोरनि बेसेनाबो थ' गोबाङानो बेसेन बुरजा होननानै। समावबा बिथांमोननि जिफोरखौहाय बायनोबो नागिरामोन खम मेचनजों दानाय खम दामाव मोननाय नाथाय बिनि जे मा होननांगौ ओ गुन दङ औ बेखौहाय सिगां समफोरावहाय ओ एसे बाङाय मिथियोमोन आरो सुबुंफोरा नाथाय दा आङो नुयो आथिखालावहाय ओ माइदिनि ओ खनाफोरखौहाय बांसिन गामियाव दानायखौ बेसेन गोसाब्लाबो नागिरफिननानै बायहैनायखौ आङो दा नुफिनबाय जाय गामियाव थानानैनो न'खर संसार सालायनो जायफोरा दासिमबो जि दानायखौहायनो बजबनानै दङ बिसोरो बिनि थाखाय बेयो मोनसे मोजां खाबु आरो दा मबाइल जुग फैनाय लोगो लोगो मबाइलावबो माखासे सावगारिफोर सेबखांनानै बे सावगारिनि जोहैनो गोबां सुबुंफोरा नुयो समाजारि बिजोङावबो सासेनिफ्राय सासे बाथ्राफोरा गोसारो उमुगा दखनाया मोजां दादों उमुगा बिदिनि जेनेबा सोंदों बेफोरनो माने दानायनि सि सिगांनो दख'नाया जानायनि सिगांनो दा खुगाजों खुगा रायज्लायलायनायनि गेजेरजों सिगांनो मानि बायग्राफोरखौ मोनो बिथांमोनहा जायो मोनसे मोजां खाबु आथिखालाव औ
बेथ' नंगौ थार बाथ्राखौनो बुंदों नोंथाङा आरो आथिखालाव। इन्दि साद्रि एबा इन्दि जोमग्राफोरखौ ओ‌ इन्दि सिनि दख'नाफोरखौ एसे दिहुनफिननायखौबो नुनो मोनदों गोदोनि समाव नोंथांनो मोनसे फोरमा बाथ्रा फोरमायनो सानदों आङो। गोदोनि समनिफ्रायनो जोंना मोनसे फोथायनाय दं आबै आबौफोरनि आजै आबौमोननि ओ समनिफ्रायनो मोनसे फोथायनाय दङ इन्दिनि जि जोम बा इन्दिनि सिखौ लायोब्ला मोदोमाव बा गानोब्ला मा होनो सिथर सिला ओ मोदोमाव जानाय बिगुरफ्राव सोमजिनाय बेमारफ्रा सोमजिनो हाया होननानै जोंहा मोनसे फोथायनाय दङ। बियो मोनसे साइन्टिफिकेलि मा होनो माबा मोनसे थानोबो हागौ जायखौ बिजिरनो थाङोब्ला जोङो। गोबां नागिरनांगौ होन नागिरनांगोन होननानै साननाय जागोन। दा बेबादिनो नोंथाङा दहाय बुंनाय बायदि मोनो आखाइजों दानाय बा ओ गान्दैयाव दानाय बाट साल खुन्थायाव दानाय ओ जिफोरनि दाम बेसेनफ्रा बारा जायो मानो होनबा बाहाय खस्थ'आबो बारा नालाय बिथांमोनहा गोबां खस्थ'नि गेजेरजों बे जिखौ दानाय जायो जिग' जिग'नो बेनि थाखायनो दामफ्राबो बारा जायो। नाथाय आथिखालाव जोंनिया मा जाखो जायो गोबां समावनो माने खम बेसेनाव मोननाय ओ दख'नाफोरखौ बांसिन उम गाननायखौ नुनो मोनसै नङा ओमबा मानो होमबा बै दखना फोरा जोंनि बर' आइजोफोर दायाखैबो जानो हागौ मानो होमबा गुबुन जाथिफ्राबो आथिखालाव ओ बर'नि गानग्रा जोमग्रा जि जोम बेफोरखौ दानाय खौ जोङो खोनानो मोनसै आरो नुनोबो मोनसै नालाय बेखायनो गोबां सोलायबोबाय जुगा माने बर' नि गानग्रा जोमग्राखौ गुबुन हारिफ्राबो फालांगि खालामनानै दा रां आरजिनाय आरजिबाय थानायखौ नुनो मोन्दों।
औ नंगौ नोंथां थारैनो बे बाथ्रायाथ' सैथो।
औ नोंथाङालाय मा बायदि दखनाखौ गाननो मोजां मोनो?
आङो दखनायाथ' आंबो आथिखालाव बे गान्दैयाव दानाय दखनाखौनो गाननानै मोजां मोनफिनो। मोजां ओ मोनो। ओ सिगांनि समावहाय एसे ओ बेफोर दखनाया एभेलेबेल नङामोन ना आरो बे सेनाबो बुरजामोन नालाय एसे माबाखौनो गाननाय जायोमोन आरो मेचिनाव दानाय गुबुन हारिनि ओम सुबुंफोरनिफ्रायनो बा बायनानै गाननाय जायोमोन दा आथिखालाव न'वाव दानाय द दखनाफोरखौनो गाननो मोननाय हिसाबै आं बेखौनो गाननो मोजां मोनो।
औ आथिखालावथ' बेनो सोलि फिनबाय नालाय
औ
मोजांबो मोनो जोंनि बर' हारिनि गानग्रा जोमग्रा दखना फोरा बेसेबांबा समायना रमायना। हाजो आगर साबजद्रि फाहार एरखोनाय बायदि बायदि सिखिरि आगर बेफोरो जोंनि दखनाफ्राव एरखांनानै गानोबा फास्राफोराव साद्रिफोराव एरनानै गानोबा जोबोद समायनाबो नुयो नङा होमबा औ। खासि हाथाय फारौ मेगन बायदि बायदि आगरफोर जेरै मा होनो बेखौ ओ ओ आगर गुबैफोर गोबां रोखोमनि आगरफोर जोङो दङ जोंनि गेजेराव मुंदांखा मुंदांखा आगरफोर। फारौ मेगनफोराथ' बेसेबांबा समायना समायना आगर खांख्रिखला आगर बायदि बायदि मुं दोननानै जोंनि बर' आइजोफ्रा गोदोनिफ्रायनो दोनबोदों। दे बिदिब्ला दिनैनि सावरायनायखौ बेयावनो दोनथ'सै नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय औ